औ नोंथाङा खोनादोंना? औ औ खुलुमबाय नोंथां औ। औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो जोंनि जे जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो माबायदि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना? बा सोलोंथाइ बिथिंनि जोंनि गोनांथि औ।
औ नोंथां हागोन औ नोंथां आं जोंनि सोलोंथाइ बिथिंनि गथ'फोरनि सोमोन्दै एबा बिथिंखौ माबोरै नोजोर होगोन होन्ना बुङोब्ला आङो सासे ओ बिमा बिफा जानानै बुंनोसै नोंथां। जाया होमबा नोंथां ओ ओ नोंथां ओ सासेबो आं बिमाय हा हिसाबै सासे सोलोंसा एबा फरायसाखौ माबायदि नायनांगोन होनना बुङोबा गिबियावनो फरायसाखौ जोङो फरायसालियाव हरग्रोनांगोन। आरो मा फरायसाखौ जों सानफ्रोमबो नोजोर लाखिबाय थानांगोन आरो नोंथां बेयो फरायसालियाव थांदों थांनानै फैदोंल' ना ना सानफ्रोमबो बिदिनो खामबाय दङ। बेखायनो जों मा फरायसाखौ जोङो मा होनो ओ बेफोर थांलाय फैलायजोंल' जाया आरो नोंथां नै बेफोरखौल' नोजोर होबा जाया। आंनि बायदिब्ला सोलों फरायसाया मा सोलोंनो मोनखो फरायनायाव एबा फरायसालियाव थांनानै बेखौ सानफ्रोमबो बिमा बिफा जानानै बेखौ नायनाया गाहाम आरो नोंथां फरायसाया फरायसालियाव थांना फैनानै मा सोलोंखो बेखौ न'आव नोजोर होनांगौ आरो मा फरायसाखौ न'आव सा फ्रोमबो फरायहोनांगौ आरो सम मथेहै। जेरै फुंबिलियाव खेबसे आरो मोनाबिलियाव खेबसे खमैबो सानफायाव ब्रै खथा खुदिया हिसाबै ब्रै घन्टाखौ जों फरायहोथारनांगौ आरो नोंथां मानो होनना बुङो ब्ला बेफोरबायदि फरायसालियाव थांनानै फोरोंगुरुआ नोंखौ नंगौ सानफ्रोमबो फोरोंगोन नाथाय फोरोंगुरु फोरोंनायजों आरो न'आव नायनानै बिमा बिफाया फोरोंनायजों गो-ओ गोबां दिफारेन्स दङ फोरोंगिरिया बुजियैखोसो बुजिहोनो हागोन। रोङिखौ फोरोंनो हागोन नाथाय न'आव रोंथारिफोर खौ बिमा बिफाया फोरोंनो हायो आरो नोंथां बेफोर जाहैबाय
औ नोंथां।
बिमा बिफानि नोजोराव नोंथां बिमा बिफाया दिनै गथ'खौ मा होनो ओ फरायसालियाव थांनानै बेसेबां रोंदो बेखौ नोजोर होनाया गाहाम आरो बेनि अनगायै मा रोङा खै बेखौ बिमा बिफाया न'आव फोरोंनाया बिमा बिफानि दायथ' आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो नोजोर होयोबा फरायसाया इयुनाव मोजां जाफुंसार आरो रोंगौथि गोनां जानो हागोन आरो आंनि बायदिब्ला। आरो मा फरायसाया फरायसालि थांनायाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा बिदिनो माबाफोर गोनांथि जादों नामा फरायनायनि लेखाफोर, कलमफोर, पेन्सिलफोर, लाबारफोर बे बेफोरखौ सानफ्रोमबो बिमा बिफाया नायनांगोन नोंथां आरो मा खामबावनांगोन नों थां ओ फरायसाया गाननाय जोमनाय या साखोन सिखोन नंगौना नङा बेफोरखौ सानफ्रोमबो नायनाया बिमा बिफानि दायथ'। फरायसाया गथ'आ सानफ्रोमबो फरायसा थांनानै ओ गाननाय जोमनाय इउनिफर्मखौ एबा ड्रेसखौ माबायदि गानदों बे हायाव सबजानानै मैला फोनांदों नामा ओ मा जादों बेफोरखौ सानफ्रोमबो बिमा बिफाया फरायसालिनि फैबाय बेफोरखौ नोजोर होनांगौ आरो नोंथां मानो होनबा फरायसालियाव मोनसे दिसिप्लेन एबा साखोन सिखोनै थांनायनि मोनसे मा ओ होनो खामानि आरो नोंथां आरो मा ओ फरायसालि फरायसाया मा होनो ओ बेखौ ओ मा रोंगौथि दङ बिथाङा मा होनो जेरै बिथाङा बियो फरायसालियाव थांनानै मा होनो माबाफोर हमवार्क हरदों नामा बेफोरखौ बिमा बिफाया नायनांगौ आरो सानफ्रोमबो हमवारक हरदोबा बानायना हरनांगौ फाय होनांगौ फोरोंनांगौ आरो नोंथां आरो दंबावो फरायफ गथ'वा। ओ बेसेबां रोंदों? बेसेबां रोङाखै बेखौ नोजोर बोनांगौ आरो नोजोर बोनानै फोरोंगुरनो ओ मा होनो सानफ्रोमबो खोन्थानांगौ र हायोबा सानफ्रामबो ओ बे आंनि गथ'आ उमुख थमुख फोरनो बारा बुजिया आं मुख रोंगौ। बेफोरबायदि होननानै सानफ्रोमबो बिमा बिफाया फोरोंगिरिनो बिथोन होनांगो मा होनो जनायनांगौ एबा खोनन्थाहैनांगौ आरो मा जायो फोरोंगिरियाबो ओ मानो हाजासे बेफोर बिमानि बिमा बिफाया बुंनाय जेंनाखौ मा होनो फोरोंगुरु आ सुस्रांनानै होनो हायो आरो नोंथां। आरो मा होनो नोंथां ओ फरायसाया। फरायसालि थांनायाव मा होनो सानफ्रोमबो फरायसाखौ साखोन सिखोनै बिमा बिफाया हगारनांगौ फुंबिलाइ सम मथै आरो सम मथै नोङो सिखार होबाय ओंखामखौ फुंबिलियाव एसे जाहोबाय जाहोनानै सानफ्रोमबो फरायसालियाव दोननांनांगौ लाबोनांगौ आरो आरो साखोन सिखोनै आरो सानफ्रोमबो गाननाय जोमनायफोरखौ फुरा साखोन सिखोनै हगार हरनांगौ होमबासो मा जागोन सासे फरायसाया मोनसे गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो हागोन होनना आबुं सोलोंथाइखौ आरो मा होनो नोंथां फरायसाफोरखौ न'आवल' लाखिबाय थानाङा नोंथां बेखौ मा बिमा बिफायानो बेरायो लांनांगौ जेरै गोदान गोदान जायगाफोराव जेरै साइन्स मिउजियाम जेरै दोङो कलाषेत्र बिदिनो गोबां दोङो मिथिंगायारि समायना जायगाफोराव लाना थांनानै गथ'फोरखौ दिन्थिहैनांगौ आरो बिरोंदामिन एबा टेक्न'लजिफोरनि सोमोन्दै फोरोंनांगौ दिन्थिनांगौ आरो मानो होनबा फरायसाफोरा बेफोरखौ नुयोब्ला जोबोद गोसो गुदुं जायो फरायनो। आंबो सानसे बिदि जागोन आंबो बेखौ दिहुनगोन थिग बेबायदिनो फरायसाया माने गोसो गुदुं जानानै इयुनाव जाफुंसारनो हागोन आरो आरो रोंङिखौ रोंनो थाखाय सोलोंनो नाजागोन आरो नोंथां बेखायनो ओ सासे ओ सोलोंसाया बेफोरबायदिनो ओ मा होनो इयुनाव जाफुंसारनो थाखाय। बिमा बिफाया बियो बेफोरबायदि गायदेन्स होनांगोन सानफ्रोमबो जेरै मा होनो ओ ओ फरायोब्लासो लेखा रोंगोन सनमान मोनगोन मान मोनगोन ओ गुबुन सुबुंफोरा नोंखौ मान होगोन आरो इयुनाव नोंङो जों मा होनो समाजखौ मोजांङै दैदेननांगोन फरायब्लासो नोंङो आइ पि एस आइ एस जानो हागोन होननानै सानफ्रोमबो मा होनो फोरोंनांगोन गथ'फोरखौ मटिभेट खालाम नांगोन आरो नोंथां आरो गथ'फोरखौ मा होनो सानफ्रामबो जानाय दारखौ न'आव पुस्थि गोनां होनांगोन आरो नोंथां अब्लासो मा गथ'नि देहा आरो सोलेराबो मोजां जागोन नोंथां। थिग बेबायदिनो आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांङाबो माबाफोर बुंबावनो गोसो दोङोब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ नोंथां थारैनो जोङो सोलोंथाइया मोनसे जोबोद गोनां बिजों नङा होमबा नोंथां? ओ जे सोलोंथाइखौ जोंनो साफ्रोमनोबो नांगौ आरो बेखौ जोंङो जोथोन लानाया खोब मोजां जोंङो न'खरनि गारजेनल' नङा जोङो खौ मोनसे माखासे गुबुन गुबुन आफादफोराबो नोजोर होनो नांगोन सोलोंथाइ बिथिङाव आरो जोंङो गामिनि क्लाब फ्राय लानानै ओनसोलनि मोनसे आफादफोरनिफ्राय लानानै बा गुबुन गुबुन जों बेबायदिनो माखासे आफादफोराबो जोंङो सोलोंथाइखौ खोब नोजोर होनांनै खालि सोलोंथाइ नोजोर होनाय होननानै बुङोबा फोरोंनाय बेल' नङा। जे जोंङो लामा सामाफोराव जे फरायसाल फरायसाफोरा गुबुन गाज्रि हाबा मावदों नामा? बेखौबो नोजोर होनांगौ नङा ओमबा नोंथां दा गुदिथाराव दं जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइनि जोथोन होननानै बुङोबा जोंहा बिमा बिफा नोंथाङा बुंनाय बायदि जे बिमा बिफा जानानै जोंङो फरायसानो गुदि सोलोंथाइखौ होजेननायज जायो जों सोलोंथाइ होननानै बुंङोबाब फरायसालिनि फो सोलोंथाइखौल' बुङा बेयाव माखासे आखल आखु सोलोंनाय माखासे गियान सोलोंनाय माखासे आखाइनि हाबा सोलोंनाय बा माखासे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सोलोंनाय नङा ओमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जोंङो ओ माखासे सोलोंथाइ होननानै बुङोबा फरायसालिनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन सोलोंथाइखौ मख'नो हायो दायो सोलों थाइ बा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंङो फरायसालिनि सोलों थाइखौनो गुबैसिन होननानै जोंङो साननानै लानो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो मोन फ्रोम बिथिंनि जोंनो सोलोंथाइ मा बेनि गेजेराव जोंहा माख खासे जे जोंनि सो फरायसालिनि सोलोंथाइ बियो मोनसे बांसिनै गोनांथिसिन जोंहा बा गोनां सिथार नङा ओमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोंनो मानो नांगौ होननानै बुङोबा माखास फोरमान बिलाइनि थाखाय नांगौ बा जोंनो माखास रोंगौथि गुदि रोंगौथि ना जोंङो गुदि रोंगौथि होननानै बुङोबा बिदिनो लिरनाय फरायनाय बुंनो हानाय ना ओ बे फोरखौ जोंङो ओ नांग्रोगौ दा बेयाव बिमा बिफायानो जोंहा फोरोंग्रोनाय जायो बा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बिमा बिफायानो गुबै जेरैहाय जोङो बिमा बिफाया ओ गुदिस सोलोंथाइनि जे जोंहा माखासे गुदि हांखोफोर बा गुबै हांखोफोर ना? जागायनाय हांखोफोर जेरै गारां हांखो खौरां हांखो बेफोरखौ जोङो फरायसालियाव सोनायनि सिगांनो आगु सोलोंथाइ होगोरनो नांगौ। अब्ला जोंहा फरायसाफोरा ओ सोलोंथाइ लानायाव गोरलैसिन जायो आरो गोसो गुदुंसिन जायो मानो होननानै बुङोबा जों सुबुं माहारिया जायखौ रोङो बेखौसो जोङो ओ उन्दैफोरा दा जोङो बेबायदिनो उन्दै समाव जोङो जायखौ रोंनाय बेखौसो ओ खुसि मोननानै जोङो सोलोंनो नङा ओमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जेरैहाय जोङो ओ मोनसे आयदाखौ रोङोबा बे गथ'आ बे आयदानि सायावल' बांसिन सोलोंनो गोसो बेनिखायनो जोङो ओ गुदि सोलोंथाइ होनायनि जोङो आगु सोलोंथाइ जोङो बेखौ होगोरनोनांगौ बेनिफ्राय जोङो बे खौ न'खरफोरावनो आखा फाखा खालामनानै हरखानो हायोबा जोङा खोब मोजां बेजों लोगोसे जोङो फरायसालियाव सोजेननाय बे समाव जोङो खोब जोथोन लानांगौ। जेरैहाय लिरनो रोंदोंनाा रोङाखै फरायनो रों दोंना रोङाखै नाथाय गथ'फोरा ओ लिरनो रोंब्लाबो फरायनो रोंब्लाबो खम समनि गेजेरावनो बा दसे समनि सम दसे समनि गेजेरावनो बिसोरो गोसोआव थायाबा बावफिनो नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरखौ ओ गले गले ओ फिन लिरहोफिननाय बा फिन फरायहोफिननाय बे हाबाफारिखौ न'खराव मावनो नांगौ। जेरैनाखि फोरोंगिरिया जोंहा ओ माखासे फोरोंनां आयदाफोरखौ फोरोंगोन बेबायदिनो न'आव फैनानैबो जों बिमा बिफाया दसे समब्लाबो होनानै फरायसानो बा गावनि आंगो फिसानो ओ बेबायदिनो फोरोंनाय लिरनो होनाय बेफोरखौ ओ नोजोर होनांगौ आरो बेबायदिनो फोरोंगिरिफोराबो फरायसालियाव फोरोंनायनि अनगायैबो माखासे न'नि हाबा हरनाय बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा माखासे गावसि नि सोलोंनाय बेफोरखौ ओ नाय गोसोआव फैफिननो थाखाय बा गोसोखांफिननो थाखाय ओ बियो हेफाजाब होयो। ओ न'नि हाबा हरनाया बेबायदिनो माखासे न'नि हाबा हरनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ गावजों गाव सावरायहोनाय बा माखासे लिरनायनि आदब फोरोंनाय ना जेनेबा फोरोंगिरिया सम स्कुल फोरोंनानैल' जाया बेखौ गुदि थाखोआव ओ माखासे फरायसाफोरा फरायनो बानाय लिरनो बानाय बे फोरबायदि थायो नालाय ओ फोरोंगिरिफोरा मा खासे गेलेनायनि मुंजों बा खन्थाइफोरखौ मेथाइ खननायनि बा फाव खालामनायनि गेजेरजों फोरोंनाय बा मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों फोरोंनाय ना बेफोरखौ लाफायोबा जोंना गथ'फोरा बांसिनै गोसोआव थायो आरो साबसिन सोलोंथाइ लानो हायो दा जोंनो ओ बेबायदिनो जों माखासे फरायसा लिनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बेबायदिनो साख्रि बाख्रि होसोनाय ना बा माबा मोनसे खामानियाव जों मुं थिसननाय बेफोराव खाबु मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा आखाइनि हाबायाबो जोंहा खोब गोनांथार जोङो आथि खालाव साख्रि बाख्रिखौल' नागिरनानै जाया जों साफ्रोमबो नो साख्रि बाख्रि मावोबा जोङो मोनफ्रोमबो मुवा बेसादखौनो जोङो गावनो गाव दिहुनन्नानै लानो हाग्रोनै जागोन अब्ला बै समाव जोङो मुवा बेसादखौनो जोङो बबेनिफ्राय मोननो बेफोरबायदि जागोन नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो माखासे सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा बाहेरा सोलोंथाइ बेखौबो जोङो लाफानो नांगौ जेरैहाय जोङो ओ माखासे हाबा खा अनगायैबो माखासे जोङो हारिमु आयदा जेरैहाय मोसानाय मेथाइ खनाय खनाय गान दामनाय ना ओ-दा-दामग्रा आगजु दामनाय बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि ओ थुनलाइयारि आयदायावबो माखासे बिजाब लिरनो सोलोंनाय खन्थाइ लिरनो सोलोंनाय आरो बेबायदिनो रायथाइफोर लिरनो सोलोंनाय सल' सल' मा लिरनायफोर सोलोंनाय बेफोरबायाददिनि सायाव सोलोंलाङोबा खोब मोजां नङा होमबा नों थां दा बेफोरनि गेजेरजों माखासे हारिमुखौबो फोथांनानै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो सासे मानसिया गावल' रोंनानै जायाना जोङो गासैबो बिथिङावबो रोंनायजों लोगोसे गुबुनखौ फोरोंनो हानाय जा जानांगोन अब्लासो गाव रोंनायजों लोगोसे बै जायगानि आबहावा याबो साबसिन जागोन सासे मानसियाल' गोरों जायोब्ला बै जायगानि आबहावाया मोजां जायो बे नङा नङा होमबा नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बिनि सोरगिदि थासारियाबो मोजां जानांगोन। बा बयबो गोरों गोरा जानांगोन नंगौना नोंथां औ बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि मोनसे समाज दा जोंनि ओनसोलखौ फोसाबनो हायो आरो नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांनिफ्रायबो माखासे सोलोंथाइनि बा